हेलौ नंगौ नोंथां। खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आङो बिदिनो जिरायाव दंथायायो नोंथां।
औ नोंथाङा आंनसो सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो मोनसे सोंथिनि सायावसो माने सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो। ओ बे सोंथियानो जाहैबाय जे जोंनि ओ आथिखालनि दैबाना जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। दैबाना बुङोब्लाथ' जोंना जोबोद खहा जायो नोंथां ओ बिदिनो जोङो औ ओ गोबां अखा हानायनि जाहोनाव एबा जोङो ओ जोंनो जुदि दै हेगारहरो अब्ला जोङो दैबाना जायो। ओ आथिखालावथ' नुनो मोनो बांद्राय अखाबा जोङो गुवाहाटिफोर जायगाया जोबोद लोमसाजोबो आरो बिदिनो एसे एसे अखा हाबानो दानिया गुवाहाटि जायगायाथ' लोमसाव खायोआनोखा बिदिनो जोङो जोंनि गामि ओनसोलावबो गोदो बांसिन दैबाना जायोमोन नोंथां। बिदिनो दा जोङो बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय जोङो दैबानाखौ। बांद्राय माने खहा जानाय नुनो मोनला। बिदिनो जोङो दैबाना जायोब्ला जोङो जोबोद खहा जायो। जोङो दैबाना जायोब्ला जोंना ओ न' बां बिदिनो थानो जानो थाखाय जुदि दै बानाया जोंखौ लोमसावजोबो। अब्ला जोङो जोबोद मा होनो खस्थ जायो आरो नोंथां जुदि जोंनि न'फोरखौ बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव एबा दैबाना जायोब्ला जोंनि न'फोरखौ लोमसावोब्ला जोंहा थानो थाखाय जानो थाखाय जोबोद माने मा होनो खस्थ जायो आरो नोंथां गोरिबफोराथ जोबोद खस्थ जायो धोनिनिफ्राय मानोना जोङो माब्लाबा जोंहा माइरंबो गैया जायो बिदिनो माब्लाबा जोंहा बन गैया जायो। बिदिनो गोबां माने खहा जायो आरो बहा थागोन बहा जागोन। दिनै मा जागोन गाबोन माखौ जागोन। जोंहा आरो बिदिनो फरायनो थाखाय बिदिनो गोबां खहा जायो आरो जोंहा फरायनो थाखायबो जोङो माबायदि फरायगोन। ओ जुदि जोंना दैबाना जानाय समाव एगजाम थाफ्लांबायोबा जोंना जुदि दैबानाफोरजों बिदिनो लामाफोरा बायलाबायोब्ला बि बिदिनो स्कुलफोराव जोंना दैबाना लोमसाव बायोब्ला जोंहा मा होनो खस्थ जायो आरो गोबां माबोरै थांगोन जोङो माबोरै एग्जामखौ जों हैनो हागोन। निजि फरायनाय थाखाय निजिनि केरियारनि थाखाय जोंहा जोबोद फरायनाया गोनांथार आरो नोंथां बिदिनो जोङो औ जोङो दैबाना जायोब्ला जोंना बारि बागान बिफां लाइफां गासैबो जुदि दै बानाया खुख्लायोबा खहायनानै एबा बा बो बाहायनानै खारजोबलाङो आरो खायसे खायसेनियाथ' नोंथां न'फोराबो बायलाजोबो बिदिनो दै बानाया खहायनानै बांद्राय जुदि दैमानि खाथियाव थायोब्ला दैया आरो दैयाथ फैखायोआनोखा बिदिनो खहाय खहाय औ न' बांफोरखौ आरो बिदिनो गावनि सोरनिबा बारि बागान। ओ। बस्ति बेफोरखौ लाङो आरो नोंथां दै दैजों खुनु माबा गैया खोथा गैया। बेखौ इसोराबो लाखिनो हाया नोंथां दैबाना जायोब्ला जोङो बिदिनो दैफोरखौ गोबां माने दै जायोब्ला माने गोबां खस्थ जायो गोबां खहा जायो। ओ जों बिदिनो मायाव संना जागोन बहा थाहैगोन बिदिनो जों गोबां खस्थ जायो नोंथां। जुदि जोंहा गुबुनाव हा हु बिदिनो लाखानाय गैयाब्ला। जोंना दै बानाया जोबोद माने खस्थ जायो आरो नोंथां‌। बिदिनो जों आरो औ बिदिनो जों आरो गोबां खहा जायो जोंना जुदि दाउ बोरमा लायोब्ला बेफोरबो जुदि दैबाना जानानै जुदि जोंना दाउ बोरमाफोराबो मोसौफोराबो बिदि बिदिनो दैबानाजों बोहैखारलाङोब्ला जोंना जोबोद माने खहा जायो। जों खोनानो मोनोदि दाउ बोरमा मोसौ ओ बेफोरबो बोहैलाङो होननानै जोङो गोबां खोनानो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो जोंना औ बिदिनो जोंना कालभारफोरा बायोब्ला लामानि बिदिनो जुदि बहाबा जोंना माथौरिफोरा जोंया बायसिनोब्ला गोबां माने गुबुन गामि एबा बहाबा बिदिनो बोहैलाङोब्ला जोबोद माने खहा जायो। बिदिनो जोङो गायना दोननाय माइफोरा बबेबा बोसोराव जोबोद ओ लस जायो आरो दैबानाया जुदि थाबाय थायोब्ला औ थाबाय थायोब्ला दैबानाया खहा जाना होयो नोंथां जोङो बिदि दैबानाया जुदि जुदि जोंनि माइफोरखौ जालांजोबोब्ला जोङो उनाव जोंहा जोबोद खस्थ जायो मादो गायफिनगोन। जोंनाथ बिदिनो खैथिया फोनायफोरा थाफिनखायाना नोंथां। जिहेथु जों गायबाय नालाय जोबखाबाय औ बिदिनो जोङो माबायदि जोङो माबायदि गायफिनगोन। बे बोसोराव माबायदि जोङो जानानै थांना थागोन। बिदिनो जोंहा गोबां खस्थ' जायो आरो जोंना बिदिनो दानि जुगावथ' जोंहा कारेन्ट थायो नालाय बिदिनो कारेन्टफोरनि खुन्थाफोरा बायोब्ला जोंहा दाथ' गोबाङानो कारेन्टजोंसो सालायो ना। फाय ओ दसे कारेन गैयाब्ला जोंना पहरा माजों जागोन माजों मागोन जायो। बिदिनो जोंना खेरासनिफोरनि दामफोराबो थावफोराबो जोबोद गोबां जाबाय नालाय बिदिनो बायनो हाया नालाय नोंथां। कारेन्टजोंनो जोंङो दानिया सोलायनो हायो आरो न'खरखौ बिदिनो जोंनो पहरखौ नांथारगौ जायो नालाय दैबाना जायोब्ला अखा हायोब्ला गोबां माने कारेन्टआबो जोंनि थाखाय खहा खालामो नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो दैबानानि बागै
औ औ। दैबानानि सोमोन्दैथ' नोंथाङानो जोबोर गुवारैनो फोरमायलांबाय थेवब्लाबो जि रोंगौ आङो जि आंनियाव जि मोनदांथि दं बेनि सोमोन्दैनो आंङो एसे फोरमायना होनोसै नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो जों दैबाना जायोब्ला गोबां रोखोमनि खहा बा जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरैबायदिहाय नों नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो आबादफोरनि बिथिङावबो जोङो दैबाना जानायखौ नुयोब्लाबा दैबाना जायोब्ला जोंनि आबादफोरा जोबोरैनो गाज्रि खहा गोग्लैनाय बा खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो गायखांनाय माइफोरावहाय जोंनि जा दै बानाया सहैयोब्लाबा दैबानाया जोंनि गायखांनाय माइफोरखौहाय जायोब्ला गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ जोङो सोमजिनाय नुनो मोनो जेरैबायदि गोबां दिनसिमहालागै जेरै दै बानाया जानानै थाबाय थायोब्ला बेयावहाय जोंनि दै निफ्रायनो गोबां रोखोमनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि गायखानाय मायाहाय गोबाव समसिम थायोब्ला बियो थैलांनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदि जाहोनाव जोङो माइखौ फिन खेबसे गायफिननो थाखाय आरो थिग थाग थियारि खालामफिननो नांगौ जायनि थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि खहा बा गोबां रोखोमनि खस्थ'फोरजोंहाय मोगा मोगि जानो गोनां जायो। जायनि थाखाय जोंहाथ' एस बेसेबां मानि माने फोनानै दोननाय खोथिया थाया जाखिनि गायखांबाय बे जोंनो जोङो ओ। गैला बा गायनो गैला होननानै साननानैहाय बेखौ जों एसे थायोब्लाबो मोखौ बोरमानोबा। जाहोनानै बेखौ फोजोबनानै लायो बेबादि जाहोनावनो जोङो गोबां रोखोमनि आबादफोरनिफ्रायबो खहा मोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो आरोबाव फिन खेबसे हालेवफिननो गोनांबो जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनावथ' एसेबां माने थाखा फैसानि माने ओ गोनांथि नांगौ जायो बेफोरबायाददि जोंनाव थाया। बेनिखायनो जों गोबां रोखोमनि खहाखौ नु मोननो हायो। बेफोरबायदिनो जोंनिया दैबाना जायोब्ला गावनि न' बां बा गावनि न'खरनि जा लाइ ल क्टर गासैखौबो बुखारनानै सिलिंखार खालामजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो। गावनि न'खरावहाय ना फिसिनाय दोननाय हाखर थायोब्लाबो बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि नाफोरखौहाय गुबुन दाबसे जायगासिमहा लासै बारलांनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि दाउ अमा बोरमा फिसिनायफोराबो गोबां रोखोमनि खस्थ' बा जेंनाफोरखौ सोमजिनो गोनां जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाथ' दाउ अमा बोरमाफोरा गांसो जानानैनो ओ थांनानै थायो बेबायदि बिथिङावहाय जोङो दैबाना जायोब्ला एसेबां माने गोजौ जायगा थाया जोंनावहाय मोसौ बोरमाया जा गांसो जानानै थांनानै थानो हानाय बादियै बेफोरबायदि जाहोनाव गोबां रोखोमनि खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओ गामि ओनसोलफोरावहाय एसेबां माने ओ दोहोनि सुबुंफोर थाजोबा जायफोर सुबुंफोराहाय ओ जानाय लोंनायनि थाखाय जोबोरैनो गोब्राब जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि गफा ओनसोलनि सुबुंफोराथ' बन जोंनो ओंखाम संनानै जायो नङा होमब्ला नोंथां बेबादियैनो जोंनि दैबाना जायोब्ला जोङो ओंखामखौहाय माजों संनानै जागोन बेफोरनि गोबां रोखोमनि खहा जानायखौबो जोङो नुनो मोनो। नाथाय आथिखालावहाय जोङ गोबां रोखोमनि दैबानानि जेंनाफोर खौहाय खम जानायखौ नुनो मोनदों। बेफोर जेंनानिफ्राय दैबाना जेंनानिफ्राय जोङो खहाफोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय गोबां रोखोम नि खामानि मावनो गोनां दं जेरैबायदि हाय बिफां गायनाय। बे बिफांफोरखौहाय जोङो गायनानै लायोब्ला हा खख्लानाय बा जोंनि बिलो बिलोमाफोरा खुख्रालायनिफ्राय जोङो एसेब्लाबो रैखाथि मोननो हागोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जों बि फां लाइफांफोराथ' गोबां रोखोमनि बा गोलावै रोदा थुलांनायखौहाय जों नुनो मोनो। बेफोरबायादियैनो जोङो बिफांफोरनिफ्राय रोदा सुनायनिफ्राय दै बा हा खुख्लानायनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो हागोन आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो नांगौ बिबांनि बिफां लाइफांफोरखौहाय गायनो नांगौ। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि दलं दलंफोर गायसननाय बा दलं बानायनायफोर खौबो जोङो नांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फरायसाफोराहाय फरायसालियाव थांनायाव गोबां रोखोमनि जेंना जानायफोर खौबो नुनो मोनो थिग बेफोरबायदि जेंनायाबो जोंखौ दलं बानायोब्ला बे दलंनि साजोंहाय जोङो हान्थिलांनो हा हायो स्कुल कलेजफोरावहाय थांनो हायो बेनिखायनो जोंखौ दलङाबो गोबां रोखोम समनि हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो। बिदिब्ला नोंथाङा जोंनाथ' समाबो जानानै फैबायानो नङा होमब्ला नोंथाङा
औ नोंथां।
औ औ आसा थाबाय आरो नोंथांजों उनाव फिन खेबसे रायज्ला बावनो मोनगोन होननानै गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां।